हेलौ नोंथां औ खोनादोंना नोंथाङा।
औ नोंथां खोनादों औ।
ओ सम दङबोला एसे सावरायजागोन ना?
औ नोंथां हागोन दे स सम दङ औ सावरायनो हागोन।
ओ बर' हारिनि बैसागु मोसानायनि सायाव सावरायनिसै नामा नोंथां।
बैसागु मोसानाय माने बैसागुनि सायाव आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
औ औ सावरायजागोन दे।
औ। नोंथांमोनाव माबायदि बैसागुखौ खुंनाय जायो ओ नोंथांफाय। आङो एसे मोनथिग्रोनानै लानोसै ओ आरो आंनिखौबो जेन ओ नोंथांनो फोरमायगोन। नोंथाङा एसे बुंथिग्रोनानै होनो हागोन न?
औ नोंथां हागोन माने ओ ओ ओ ओ मा होनगोन बैसागु होननानै बुङोब्ला ओ बैसागुनि ओंथियानो जाहैबाय माने जोङो गोजाम बोसोरखौ हगारनाय हिसाबै आरो गोदान बोसोरखौ माने ओ मा होनगोन बरायनाय हिसाबै ओ बे बैसागुखौ फोरबोखौ फालिनाय जायो आरोना माने गोदान बोसारो सो गोदान बोसोर हिसाबै बेखौ जोङो खुंनाय जायो आरो बे बोसो ए बे बे बैसागुआ आबादनि सायाव सोमोन्दो गोनां आरो आबादजों सोमोन्दो गोनां फोरबो बियो ओमफ्राय बियो ओ सैत्र दाननि जोबथा सानाव औ ओमफ्राय बेयो बैसागुआ माने जोङो गोदोआव साद दिनै फालियोमोन दानिया माने आद्रा थायालासेनो जोङो मोननैल ओ माने सननैल'खौ फालिनायखौ नुनो मोनोसै ओ होमब्ला आङो बेखौ बुंसै जे बैसागुआ माने मोननै रोख खोमनि थायो माने मेना आरोना अब्ला बियो बेफोरो जाबाय ओ मोसौ बैसागु ओमफ्राय मानसि बैसागु औ ओमफ्राय बे मोसौ बैसागुखौ होनसै आं ओ बेयो जाहैबाय जेब्ला ओ बेयो जायो जे ब्ला ओ सैथ्र' दाननि जोबथा सानाव ओ बियो जागायनाय जायो ओमफ्राय बे औ बे मोसौ बैसागुआव जोङो ओ मोसौखौ माने ओ जोंनि ओ ओनसोलाव थुखैनायफोरखौ नुनो मोनो माने थुखैनानै जोङो बे मोसौनाव हांगार फोनायफोरखौ नुनो मोनो हांगारखौ जोङो मानो फोनो होनब्ला माने बे मोस सौनाव माने दमालुनिफ्राय बासायनाय बायदि ओमफ्राय औ औ ओमफ्राय ओ बेखौ जोङो थुखैखांनायनि उनाव हान हांगार फोनखांनायनि उनाव माने खुला फोथाराव गुवार फोथाराव ओ हगारना हरनाय जायो जेराव जोङो बेखौ ओ फोथायोदि माने जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा फोथायोदि जे ओ माने हांगार फोननानै फाख्रा सिख्रा मोसौखौ गुवार फोथाराव हगार हरोब्रा हगार हरोब्ला माने मोसा लख्राफोरा गिनानै खारो होननानै माने मोनसे फोथायनाय दं आरोना बेखौ ओ ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोदों आरो ओमफ्राय औ ओमफ्राय बे मोसौ बैसागुआव औ बुंलाय नोंथां
माने नोंथां ओ आथिखालनि जुगावथ' मोसा लख्रा बिदि बायदि नुला नालाय ओ मानो होनोबा गोदोनि फो गोदोआवबाथाय ओ बिदिनो हाग्रा बंग्रायावसो ओ लावखारफोरा ओ मोस सौखौ गुमहैयोमोन नालाय बिदि फोथायोमोन आरोना अब्लाबो दायोबो फोनो
औ औ नोंथांमोननियावबो फोनो नालाय
ओ औ नंगौ
औ अब्ला ओ बिदिनो आरो ओमफ्राय बे मोसौ माबानायाव ओ बे मोसौ बैसागुआव माने ओ मोसौ ओ मोस सौनि माने खुगा मेथाइफोरखौ खननाय जायो आरोना जेरै ओ गोबां रोखोमनि खुगा मेथाइफोरबो दंमोन आं बेखौ माने एसेबां गोसो गैलिया माने मोनसेल' बुंसै आं जेरै खुगा मेथाइफोर जेरै अ माने ओ माने आं बावबाय आरोना बेखौ माने बुंनो हाथ'ला आरो
औ नंगौ नै बोरै ओ लाव जा फान
औ औ औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नोंथां औ औ औ बिनो बिनो औ बि फोरबायदि माने खुगा मेथाइखौ खननानै ओ मोसौफोरखौ माबानाय जायो आरोना बे मोसौ बैसागुआव ओमफ्राय बे मोसौ बैसागुनि उनाव जोंना मोन से दंबावो ओ मानसिनि बैसागु जेराव जोङो ओ फुङावनो सिखारनानै माने दुगैस्रां लोबस्रां न'फोरखौ फोथारना फोथारनानै फोथारनाय जायो। ओमफ्राय माने ओ बिदिनो आरो फोथारनानै ओ माने गेदेरफोरखौ मान सनमान होनानै माने गेदेरफोरनि मा होनगोन बेखौ ओ बोर लानाय बायदि आरो ना गेदेरफोरनि बोर लानानै आथिं खुलुमनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो। ओमफ्राय बिनि उनाव ओ जोङो ओ मा होनगोन ओ बे दिनाव जोङो आनान गसाय आनान गसाइनि सेराव थांनानै ओ बोर बिनायखौ नुनो मोनो आरोना। बे माने मानसिनि बैसागुआव बेसेनोसै आरो ओमफ्राय ओमफ्राय बे बैसागुआव ओ बेल' जाया। ओमफ्राय गोबां रोखोमनि माने सिगाङाव बुंनो थाङोमोनब्ला आद्रा खिनिया सैमानि हांसोनि दाउनि बेफोरनि बैसागु जायोमोन आरो। ओमफ्राय औ ओमफ्राय दानियाथ' जाला नालाय बिदि दा ओ बिनिखाय जोङो दानिया ओ खाम ज था सिफुं सेरजा लानानै न'खर न'खर दामनानै मोसा मोसानो ओ खाजि जायो आरोना जमा जमानो। माने मागिनानै जमा जमा न'खराव ओमफ्राय औ ओमफ्राय जोङो बेयाव माने बर'नि जेरै माने हारिमुवारि द्रेस माने गाननाय जोमनाय आरो जेरै हिनजावफोरा दख'ना आगर गोनां दख'ना ओमफ्राय ओ फालिफोर बा आर'नाइ जान्जियाव खास्रोनाय नुनो मोनो। ओमफ्राय औ हौवाफोरा ओमफ्राय गामसा गाननानै बा आर'नाइनि ओ मा होनगोन बे खौ गस्ला औ गस्लाखौ क ओ बेखौनो होनगोनांसिगोन आरो बेखौ गाननानै माने हौवाफोराबो ओ जमा जमा माने जमा जमा मो सानायखौ नुनो मोनो आरोना बे बैसागुआव औ। ओमफ्राय बिदिनो गोबां रोखोमनि जालु जालाबो दङ जेरै एन्थाब अनासि लावदुम बेफोरबायदि फिथाफोरखौ सावनाय नुनो मोनो आरो लोंग्राबो दङ जायखौ जोङो जौ होनना बुंनाय जा यो। बे जौआ बे जौखौ जोङो जेब्ला मागियो। अब्ला ओ मा होनगोन मागिनायनि लाहानि न'खरनिफ्राय लोंनायखौ नुनो मोनो आरो ना माने बिस बिस्रा हो बा लोंनाय जायो आरोना ओमफ्राय ओरैनोबाबो लोंखायो बेखौ औ ओमफ्राय बि एसेनोसै आरो ओमफ्राय कालसारेल प्रग्रामफोरबो लानाय जायो मोनाफोराव माने बेफोरबायदिनो आरो बेयाव जेरै जों रंजायो मेथाइ खनो मोसायो मुसुरो। बेफोरनोसै आरो।
औ नोंथां ओ बिदिनो नोंथाङा ओ सानबसे लासै मोसायो ओमफ्राय मोसानायाव
जोंनिया माने ओ बिथिंजाय र' सान सानथामहालागै मोसानाय जायोदां बिथिं आरो बे माने जोंनि ओनसोलथिं आरो
औ नंगौ
औ ओमफ्राय नोंथांमोननिथिंलाय
औ जोंनाव ओ नोंथां होनलांनाय बायदिनो बिदिनो जोंनावबो मोसौखौ थुखैनाय जायो बिदि नोंथां होनलांनाय बायदिनो ओ जोङो ओ गिबि ओ मोसौनियाव जोङो फुङावनो सिखारनानै बिदिनो थाव गुबै फोनो बे बे थाव गुबैखौ जोङो गङआव बा मोसौनि आसुगुराव फोननाय जायो मानो होननानै बुङोब्ला बे थावखौ होनोब्लाबो जोंनि मोसौ मोसौआ बेराम आजारनिफ्राय बारगयो होननानै जोङो साननानै एबा फोथायनानै फोननाय जायो आरोना आरो नोंथां बुंलांनाय बायदिनो बि बिदिनो जोंङो मोसौखौ लाव फान्थाव जों ओ थुखैयो जोङो आरो लाव फान्थाखौ माला सुनानैहाय जोङो ओ ननि बाख्रि बा ओंखाम संग्रा न' बिदिनो थाग्रा उन्दुग्रा थाग्रा न बिदियाव जोङो बे लाव फान्थावनि माला सुना दोननायखौहाय जोङो ओ खुलुमस्रानानै थुनानै दोननाय जायो आरो बिदि बिदिनो नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जों जोंनि जोंनियावबो मोसौखौ बै सानावहाय सारोन हगारनानै दोननाय जायो
औ नंगौ नोंथां औ
बेखौ बुङो जोङो गलि बावनाय बा फाक खाबावनाय होननानै बुंनाय जायो मानोना जोङो ओ बेयाव फाथोजों बानायनाय ओ फागाखौ जोङो गोदानैहाय मोसौनो खानाय जायो आरोना
नोंगौ नोंथां
बिदिनो आरो बैसागुनि सेथि सानाव आरो ओ मानसि बैसागु जेरै नोंथाङा बुंलांबाय गिदिर खौ मान होनाय उन्दैखौ अननाय बिदिनो ओ बिदि जोंनावबो बानायनाय जायो आरो बै सानाव जोङो ओ बांसिनानो फुजा होयो जेरै गोदथैसि बावनाय होननानै बुंनाय जायो बिदिखौबो होयो जोंनाव ओ बि बेफोरखौ हो होनो थाखाय जोङो फोसाब ग्रोनानै लानाय जायो नखौ नङाबाथाय जोङो बिदिनो ओ फोसाबग्रोनानै लायाबाथाय जोङो फोथायो जे जे खालायावनो जोङो साथि खालाखौ लगायबाय बिदि होननानै फोथायनाय जायो आरोना बेनिखायनो जों ओ फोसाबग्रोनानै लानाय जायो आरो बिदिनो जोङो ओ न बैसागुनि नैथि साननिफ्राय जोङो सातदिनालासे मोसायो मोसानानै मोसानानै जोङो मागिनानै जाखिनि मोननाय बेखौ खौ जोङो जयैनो बोथिसे जायो आरोना आरो औ बेयाव जोङो बे बैसागु मोसानाय जोङो बायदि रोखोमनि खुगा मेथाइ बरनि गोबां खुगा मेथाइ दङना बिदि बिदिनो जोङो खननानै मोसानाय नुनो मोनो आरो बायदिसिना बरनि दामजु लायो जेरै खाम जथा सेरजा जाबस्रिं आरो औवाजों बानायनाय थरखा
औ औ नंगौ नोंथां बेफोरनो आरो औ
ओ आरो जोङो जेब्ला ओ बैसागु जोबथारनि सायाव माने बैसागु दाननि जोबथा सानाव जोङो ओ प्रग्राम लानाय जायो जेरै जों बायदि रोखोमनि खेला होनायखौ नुनो मोनो आरो जेरै औ हांसो हमनाय खेला आरो ओ खाबादि मगं खा- मेगन खाथेनानै दैहो बुनाय खेला बायदि रोखोमनि होयो ओ बिदिनो जोङो जायफा जायबा बान्था मोननो हादों बेखौ ओ जोङो गेवलां मेलावहाय जोङो। ओ। बेखौ होनायखौ औ होनाय नुनो मोनो औ। आरो बै सानाव जोङो ओ एसे गोरों मानसि एसे माने गोबाङानो गोरों आनो औ बिदि। गेदेमा मासिखौ जोङो लानानै फैयो लानानै फै फैनानै जोङो गेवलां। बानाय फैयो जों गेवलां मेल बानायनि आगोलावनो जोङो बे मानसिखौ ओ। आर'ननाइ बर'नि आर'न नोबा सिनायथि गोनां आर'ननाइ फालिजों जों बेखौ बराय ग्रोनानै लानाय जायो औ नंगौ औ बि दिनो आरो ओ नोंथां बिथांखौ जोङो। ओ इसे ओ बुजायनाय जोंख खौ ओ जायोबा ओ रोङिफोरखौ इसे औ औ बिबुंथि लाखिग्रोनो होयो बिदिनो बुजायनाय फोरखौ ओ खोनानो मोनो आरो ना
औ औ नोंगौ नोंथां
औ। बिदिनो गोबां मोजां मोजां मोजां बिबुंथि होयो बेखौ खोनानानै जोबोर गोसोफोरा जोबोर गोजोनो बिदिनो। जोबथा सानाव जों बिदि रंजालायो आरोना नोंथां
औ औ नोंगौ नोंथां नोंगौ थारैनो माने ओ नोंथाङा ओ मोसानायनि बागै होनदोंमोन नालाय ओ जोबथा सा सिम मोसायो होनना नोंथांमोननिथिं माने जोंनिया ओ बिथिं सानथामहालागै मोसासिगोन ओमफ्राय आद्राखौ जोङो ओ प्रग्रामफोर लानाय जायो आरोना जोंनि ओनसोल थिं माने मागिखांनायनि उनाव माने बिसे ओ मा होनगोन बिखौ औ बिदिनो आरोना मागि थांनायनि उनाव प्रग्राम लानाय जायो आरो ना
औ औ नोंथां आरो जोंनाव बिदिनो ओ स्नि सानखालि जोंनाव ओ एक्स' एकता बा सेजौ सेता ओ मैगं जायो आरोना। मिथिंगायाव मोननाय जेरै गोखखा-गोखखै दिंखिया ओ। थारै गाजला। खुंखा बायदिफोरखौ ओ जायो आरो ना माने बे मैगंखौ जायोब्ला। थाय जोंनाव ओ बेमार-आजारनि